हेलौ औ खोनादोना नोंथां। औ औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो बर'फोरा दि आबाद मावनानै जायो दा आथिखालाव दैज्लां बोथोराव जों माइ आबादखोनो मावो बिनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो होननानै फन खालामनाय जाबाय नोंथां नोंथां सम होनो हा
आदसा औ सावराय जागोन सावराय
अ आथिखालाव जोङो माइ होननानै बुंङोब्ला बर'फोरा मैखोम माइ आबादखोनो मावो नङा होमबा आ बाद होननानै बुङोब्ला जोंनि स्निजि स्निजिबा जौ खोन्दो बर'फोरानो दिनै आबाद मावनानै थांनानै दङ नङा होमबा आरो ओंखामानो मा माइ आबादानो आरो ओंखामानो जोंनि गाहाय जाग्रा आदारखाय जों गोबां बर'फोरानो दिनि आबाद मावनानैनो जायो नङा होमबा लोगोसे जोङो आबादखौ जों बोरै मावो होननानै बुङोब्ला माइ आबादखौ गिबियावनो नोङो मोजां बिदान औ नोङो थांनाय बोसोरनि मोजां बिदानखौ लाखिना दोन्नानै बेखौ जोङो गाब फोनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां। बेखौ जोङो गिबियाव खो ओ माइरंखौ सोमना लानानै जोङो माइखौ सोमना लानानै जोङो गाजा फेंखांनायनि उनाव जोङो हायाव फोनाय जायो नङा होमबा खोथिया फोनाय जायो बिनि उनाव जेब्ला खोथिया जौगोन नैजिबा आरो नैजि थामजिबा दिननि उनाव बेखौ जों गोदानै फुफिनानै आरो जोङो माइ गायनाय जायो आरो बिनिफ्राय बेखौ नोङो ब्रै दाननि उनाव नोङो बिखौ फिथाइ महराव मोनगोन अब्ला नोङो बेखौ हानानै नोङो दिनै बाख्रियाव सोना लागोन सोरबाया दुलियाव बिदिनो बस्थायाव सोनानै दोननानै जोङो बोसोरसेनि जानायखौ जोङो बर'फोरा गावनो दिहुननानै लायो आ औ बिदि आबादखौ जोङो मावबाय थायो गोदोनिफ्रायनो आरो दासि बो मावो औ आथिखालाव जोङो गोबां उन्न जाबाय आथिखालाव जो जोङो हालजों बारा हाल एवनाय जाला ट्रेक्टरजों सो जों बांसिन जेरै आबादारिफोर बिथांमोनहा मावनायखौ जोङो नु सै आरो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय बै आबादखौ माइ आबादखौ बोरैहाय मावो आरो मा मा माइ आबादखौ बांसिन गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनोनो हागोन आंनो
औ औ हागोन हागोन ओ जोंनिथिं जायबो माने माइ आबादखौ माने मावो गोबाङानो माने मावो आरो नोंथां बुंनाय बायदि माने मैखोम माने माइ आबादजोंनो थांना थानाय जि राहा बेखौ बर'फोरनिया माने प्राय माने माइ आबादजोंनो माने सोनारना दङ दायो ओ माने गोबां माने एसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों बे बोरैहाय होनना बुङोब्ला गोदो माने मोसौजों जोङो हालि एवोमोन आरो बेयावहाय ओ गायनाय माने जोंनि मानसि जोंनि आइजो माहारिफोरा बेवहाय दुब्लियाव माने माइ गायनो थाङोमोन आरो माइ हानायफोराबो जोंहा हौवासाफोराबो बा हिनजावफोराबो माने बेखौ ज' ज' माने हायोमोन आरो माने गोदोहाय माने बे सावरि बादालि जानाय जों बुङोना बेबायदि माने जानानै माने माइ खेथिखौ माने खालामनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखााल माने एसे जोङो मुगाजों जोङो एसे सोलायनायखौ नुदों माने दायो ट्रेक्टरजों हाल एवनानै जोङो आबाद खालामो आरो बेयावहाय जोङो ट्रेक्टरजोंनो माने जि माइ हानाय बेखौबो जों दायो नुनो मोनो ओ जोंनिथिं दायो ओ बांसिनै आबादखौ माने बे बाहादुर माइ आइजं माइ बा जोसा माइ बेफोरखौ माने खालामनायखौ नुयो आरो
औ
बांसिनहाय खालामैफोरखौहाय
नोंगौ औ जोंनि साइदआवबो आथिखालाव बिदिनो बाहादुर रनजितखौ जोङो बांसिन मावनायखौ नुयो आरो बिदि बिदिनो माइब्रा जोसा आरो ब्लेक राइस होनना बुङो जायखौ नङा होमबा बेखौ जोङो एसे एनै मानसिफोरा गायो जानो थाखाय मानोना बर'फ्रा फोरबोफोराव फिथा जायो आरो बिदिनो जोङो सम सम ओ सम आरो बोथोरखौ नायनानै बर'फ्रा फिथा सावनानै जायो बेखायनो जों माइब्रा जोसा बिदिनो ब्लेक राइस माइ माइफोरखौ जों गायनाय जायो आरो आरो जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव नोंथां बांसिन जोंनि ओनसोलाव आस्रा माइखौ फोनाय जायो आरो नोंथाङा खोनादों न आस्रा माइ फोनायखौ औ जोंनि ओनसोलाव माने आस्रा माइखौ मानि थाखाय फोनाय जाखो माने जोंनि ओनसोलाव गायग्रा फुग्राखौ मानसि नागिरना मोनला जायनि थाखाय जोङो ओ आबादारि बि- थांमोना जोबोर असुबिदायाव गोलैयो जेरै जोंनि उसुंसि सेरावनो बागान दङ सापात बागान बिथांमोना गोबां रां मोननायनि थाखाय सापात बागानाव बिथांमोनहा सापात खायो माइ गायनाया जोंनि आइजो- फोर खमायलांबाय बिनि जाहोनाव जोंनि सायदहाय आथिखालाव आस्रा माइखौ बांसिन फोनाय जायो आरो आरो लोगोसे जे आस्रा माइखौबो जोङो गायनायनि रोखोमनो मोजां प्रडाक्ट मोनो आरो ओ फर एक्जामपोल जोंहाबो बिदिनो जोंहा फोदों जोंहा बिस नैजि बिगा थामजि बिगा बे रखोमनो जा फोनाय जायो आरो। मानोना आरो गोबाङाबोसो मानोना नोङो फोनानै गायबाबो नोङो मुलि होखानांगोन नोङो आरो मानसि रुवानिजों गायबाबो नोङो होखानांगोन जायो आरो। नोंहा जुदि फोयोबाला नों फुनायनि औ फुनायनि गायनायनि खरसाया नङा सेभ जालाङो आरो।
औ औ औ
बिथांमोननि साइदआवहाय बिदि आस्रा माय फैयोना नोंथां?
जोंनि बिनो जे आस्रा माइखौ बिदि माने बांद्राय फोआ साफा सानैया दायो एसे माने फोहांदों। माने नोंथां बुंनाय बायदिनो आरो। माने जोबोद माने जोंनि आबादारि बिथांमोना जबोद जोबोद जेंनायाव माने गोलैनाय गोनां माने जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ
आथिखालाव जितु जोंहा बोथोरखौ लानासो जों जितु माइ आबादखौ खालामो। दा बोथोराबो माब्लाबा नांगौ समाव अखा हायैनि जाहोनाव ओ माइफोरा मोजां जाया, ओ माने खेथिया मोजां जाया बा जोंनि जि खिनि जोंहा माइ गायनाय फुनाय हाल एवनाय जि खरसा बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि आबादारिफोरा माने एसे माने जेंनायाव माने गोलैयो आरो। मानोना दानि जि माने माइनि दाम बे माइनि दामखौ माने ओ जेसेबां मोननांगौ जोंनि आबादारिफोरा बेसेबां मोनैनि जाहोनाव माने जोबोद माने स- माने सम सम जेंनायाव माने गोलैनो गोनां जायो आरो। दा जि आ स्रा माय फोनाय बेखौ एसे जुदि खालामनानै मोजां जुदि खालामनो हायोब्ला जोङो फिथाइखौ जोङो मोननो हायो आरो मानोना बेवहाय खरसाया एसे खम जायो।
औ
दा बिदि आरो दा ओंखायनो साफा सानैया एसे फोहांदों।
औ औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया बो सैथोआनो जोंनि सायदावबो बिदिनो मावनाय जायो आरो आथिखालाव जोंनि साइदआवहाय गोदोथ' जोङो सोरांस्लाब मोै जोङो मोसौ नांगोलजों जोङो हालेवनाय खौ नुयोमोन नङा होमबा आथिखालावथ' जों ट्रेक्टरजोंसो गासैबो एवनाय जायो नङा होमबा? दिनै मावग्रा खामानि मावग्राफोराबो दिनै रेहाय मोनो मानोना आबादारिफोरा सानसे थोलो मावबाबो नों बिगासेखौनो एवनो हायामोन नङा होमबा नोंथां? दिनै टेक्टरजों एवनाय लोगो लोगो जोङो आरो से घन्टाआवनो जों बिगानै बिगाथाम बिगाब्रै बिदिनो जोङो हाल एवनानै हायो अब्ला जोङो आबादारिफोराबो समजों खारफानो गोनां जायो नङा होमबा बोथोरखौ जो लाना जों आबादखौ मावो जेथिया जोङो थाब आबादखौ एवनानै फोजोबनो हायाबा जों बोथोरा जुदि नांगौ गायनो खमाव जुदि अखा हायाबा जोंहा बुहुद जोबोद जेंनायाव गोगलैयो । बेखायनो दिनै रांबो खरसा जायो आरो बिदिनो थाबबो आबादखौ मावनानै जोङो फोजोबनायखौ जों नुयो आरो । आरो जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव ओ माने माइक हानायाबो मेसिनजोंसो हानाय जायो । मानोना गोदोथ' जोङो सावरि बादालि जायोमोन नों नोंथाङा बुंलांखाबाय नङा होमबा नोंथां जेरै नोंसो सानाव दिनै सानसे हागोन जानाव दिनै सानसे हागोन बिदिनो दस घर, पन्द्र' घरजों जों ज' -ज', जाजाय बिदिनो सावरि - बादालि जायोमोन आरो । आथिखालाव समजों खारफाबाय मानसिफोरा रावबो रावजोंबो माने बिदि थाफाला । आबादखौ मावदोबाबा फैसाजोंसो आथिखालाव मावनो गोनां जायो आरो माने फैसा बारा नांगौ जायो आरो आथिखालाव माइ आबादखौ मावनोबो । अब्ला नोंथांमोननि साइदावहाय बिदि ओ माइ खोमाजोंहाय हायो आथिखाल नों
ओ जो जोंनिथिं दायो माने बे दा माबाया बे मेसिनजों हाग्राया दायो सफैबाय ।
औ ।
माने हेवनायावबो जोङा ट्रेक्टरा थाखाबाय आरो हानाय समावबो जोंहा दायो माने मेक्सिमाम दायो जोंहा बे मेसिनजों माने हायो आरो । आखाइजों माने हानिया खमायबाय आरो मानोना मानसिनिबो आंखाल जाहैबाय । ओ दा ओंखायनो माने जोंनिथिं दायो माने मेसिनजों आरो जोंनिथिं माने माइखौ माने न'खर सेयानो जोबोद बुरजा- बुरजा गायो सोराबा पनसास बिगा सोरहाबा बिस बिगा सोरहाबा एकस' बिगा गाहाम गायग्रा माने दङ आरो ।
औ - औ ।
दा ओंखाय माने मेसिनखौ माने बाहायनाय जाहैसै आरो । बिदि दा इस से जोंनियाव बे गायनायनि मेसिना माने सफैथ'वाखै । गायनाय मेसि ना सफैयोब्ला मोजां जागोन होननानै माने जोंनि आबादारि बिथांमोना माने सावरायलायो आरो ।
औ अब्ला जोङो ओम गोबां आबादारियानो दिनै जेनेबा आबादखौ मावबाय थायो नङा होमबा? जोङो गोबां जोङो माइ आ जों गोबां रां आरजिनो हायाबो जों बर'फोरा गाव गोदोनिफ्रायनो मावना जानायखायनो जों आबादखौ गारनो हाया आरो नङा होमबा जोङो सा सानजा भारताव थानाय मैखोम बर'फोरा दिनै माइ आबादखौनो गाहाय आबाद हिसाबै मावो । नङा होमबा?
औ - औ नंगौ-नंगौ ।
गारोब्ला जोङो - जोङो बोसोरसे जोङो बायनानैनो जानांगोन नङा होमबा जोङो बुस
आरो जोङो माइ आबादखौ जोङो एस एक्सलि माने जानो थाखायल' खालामा बर'फोरा बेजोंनो जोंनिया रांखान्थि या सोनारो नोङो गावनि गथ'खौ लेखा फ राय होनाय बेमार आजार नायसोमनाय बा नोङो गाव नि माने गथ'खौ बहाबा जुलि होनाय बेफोरनि रांखां रांखान्थि खाथिया माने बे माइ आबादजोंनो सोनारो आरो दा ओंखाय माने औ ।
सैथो नोंथां बुंनायाबो अब्ला नोंथा जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगोखौ बिखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ - औ दोनथ'दो दे गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ दे